औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों। औ औ फ्रियैनो दं नोंथां।
औ नोंथांनो। नोंथांजों आं मोनसे टपिकनि सायाव रायज्लायनो ओ लादोंमोन नोंथाङा हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन।
औ बे जोंनि टपिकआनो जाहैबाय बर'नि जि दानाय। दानाय लोनाय
औ नोंथां औ नोंथां।
जों बयबो मिथियो जे बर बर' आइजो बा गोदो गोदायनिफ्रायनो आ आबैै आबौ मोननि समनिफ्रायनो गावनो आ खोनदों बानायनानै होनदो एमबौला एमबौलाथा इन्दि बेफोर फोरबायदि निफ्राय खुन्दुं बानायनानै गावनो बिफांनि बिफांनि रोदा, बिलाइ बेफोर बिबार बेफोर बायदिनिफ्राय ओ गाबहोनानै गावनो खोन्दुंखौ ओ मोजाङै गाबहोनानै माने गावनो जि दायोमोन। जेरै दख'ना, फास्रा, गामसा। औ ओमफ्राय आर'नाइ बेफोरबायदि जिखौ गावनो दानानै गानोमोन नाथाय आथिखाल आथिखालथ' बिदि बारा नुनो मोना ओ नोंथांमोननिथिं दाबो दायो नामा नोंथां?
औ नोंथां दायो जिखौ जोंनियाव दाबो दानायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि बायदि बहुद खम जाबाय आरोना गोदोनिफ्राय बहुद सोलायलांबाय गिबियावनो जोंहा गिबियावनो जोंहा जि दानो थाखाय जोंहा जि दानाया मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे नेरसोन बा मोनसे कालचार आरोना जोंनि हारिमु बायदियानो हारिमुजों माने लोब्बा लोबा लाखि लोब्बा थानाय आरो ना
औ नंगौ नोंथां
गिबियावनो जोंहा जि दानो थाखायथ' जोंना गिबियावनो जोंहा साल खुन्था नांगौ जायो
औ नंगौ
ओमफ्रायहाय सालखुन्थानि उनाव जोंहा माखु नांगौ जायो नङा होमब्ला माखु नांगौ जायो साल खुन्था नांगौ जायो मुस्रा नांगौ जायो
औ
दौदि नांगौ जायो बिनिफ्राय फुथुल नांगौ जायो बिनिफ्रायहाय मु स्रा नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां गिबियावनो जोंहा ओ जि जिखौहाय हिन्जाव माहारिफोरा गावसोरनि थाखाय माखासे अनेक माने आगरफोरबो एरनो हायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव जेरै हाजो आगर, ओमफ्राय दाउसा मोख्रेब,
औ नंगौ
ख्रेब बिदिनो ओ मिथिंगायारिनि दाउसिन - दाउलाफोरनि माने अनेक गुबुन रोखोमनि आगरफोर एरोमोन आरो ना फारौ मेगन बेफोरबायदि आरो ना बिनिफ्राय गावनि निजि आखाइजोंनो ओ मा होनो इन्दिनि नोंथाङा जे बुंदोंमोन
औ नंगौ
इन्दिनि खुन्दुं इन्दिनि इन्दि एम्फौनिफ्रायहाय खुन्दुं बानायो आरो ना खुन्दुं बानायनानै बेखौहाय खुन्दुंखौहाय लुयो आरो ना लुनानैहाय ओ खुन्दुं बानायनानै माखासे बर'नि आर'नाइ खथ बेफोरबायदि बानायोमोन आरोना आखाइजोंनो आगरफोर सुयोमोन आरो दा साननानै नायोब्ला जोंनि दा दानि समफोराव नायोब्ला माखासे ओ नैबेफोरबायदि जि दानाय आरो साल खुन्थाया माखौ होनो माथुवा माखौ होनो बेफोरखौ आथिखालनि मानसिफ्रा आथिखालनि मानसिफ्राहाय बारा मिथिलिया आरोना बावगारलांनो हमजोब्बाय दा जोबोद दुखुनि बाथ्रा जोङो बेफोरखौहाय माने सोलोंनानै लानो गोनां जायो आरो मिथिनांगौ जायो आरो ना
औ नंगौ
औ बेफोरो जोंनि बर'नि हारिमुनि मोनसे मोनसे बाहागो आरोना दानाय- लुनाय आसार - खान्थि जोंनि माबा बाहागो बर' हारिनि दा बिनिफ्राय साननानै नायोब्ला गोदोनि समफोरावहाय आरो ओ बेफोरबायदियैनो ओ हालो दैलोयैहाय रंजा बाजायै थाबोदोंमोन आरो मोजाङै मोजां जेनेबा समायना रमायना दख'ना निजाया गावनि आखाइजोंनो दख'ना जोमग्रा बेफोरबायदि दानानै बैसागुफोराव ओ रंजायोब्ला गावनि अनजालु बा अनजालिफोरनो आर'नाइ बेफोरबायदि दख'ना गामसा हरलाय लायोमोन आरोना गोदोनि समफोराव दा औ नोंथां दा दानि समफोरावथ' बेफोरखौ माने नुलियो आरोना बारा बहुद खम जाबाय नुयो नुब्लाबो जोङो गावनि निजे आखाइजों बिदि बानायनानै हरनायखौ दानि समाव नुलिया आरोना।
औ नंगौ।
औ गासिबो दाथ' मेचिनसो ओंखारजोबबाय।
औ
मेचिनजोंनो गासिबो दाजोबो मेचिनजोंनो गासिबो बानायजोबो गावनि निजे आखाइजोंनो बानायनायखौ जों नुनो मोनलिया आरोना।
नंगौ नोंथां।
ओम्रफ्राय जोंहा गोदोनि समफोराव बिब्दिनो ज' ज'यै ओ मुस्रा सालायो। हिसान सोंलायो किसान सोंलायनायफ्राव बिब्दिनो ज' ज'यै ओ मिनि खुसि एदावलायनाय बेफोरबायदि ओ मा होनो खामानि माबाखौहाय जोङो गोदोहाय मिथिनो मोनोमोन आरोना एसे जों नुबोदोंबो आरोना बेनिफ्राय ओ फिसा फिसा न' बानायनानै दोनो नङा होमबा? साल खुन्था बेफोरबायदि गं मोनब्रै मोनब्रै गायनाय गोदोनि न'फोराव बेखौहाय जोङो बयनियावबो नुयोमोन नाथाय दा दानि जुगावहाय जों बेफोरखौहाय नुलिया आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
थां दा नोङो जोंनि जोंनियावबो दाबो सम सम नुयो दानायफोरखौ नाथाय बांसिनानो दानो रोंलिया खम जालांबाय एसे जि दानाया आरो जि दानानै जोङो बिराद दख'नाफोर फाननानै आथिखालि आथिखालावथ' बिराद मुलाम्फा मोनो नङा होमबा?
औ नांगौ।
रां रांफोरबो खामायनो हायो जि दानानै रांफोर खामायनानै नोङो गावनि जिउ खुंनायनि राहा लामायावहाय मोजाङै मोजां ओ जालांनो हायो बा माखासे गावनि जिउ खांनायनि माखासे ओ रां थाखा फैसानि ओ गोनांथि जायोब्ला जोङो बेखौहाय फाननानै जोङो रां आरजिनो हायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथांमोननि जायगायावसो माबोरै माबोरैहाय
जि दानायफोरा दा नुयोना नुलिया माबोरै दायो बेफोरखौ आंनो नोंथां नोंथाङा आंनो फोरमायथिना होनो हागोन नामा?
औ नंगो नोंथां ओ ओ जोंनिथिं माने जि दानायखौ नुयो नुयोबाबो नाथाय दख'नाफोरखौ दानायखौ ननो मोना बारा औ आथिखाल रोंलाबो आरो। ओ बिदि दख'नाफोरखौ दानो दायोबाबो ओरैनो सिम्पोल फुरखौ दानो रोङो। नाथाय ओ आगर एरनो रोंला आरो। औ।
औ।
आरोबाव गामसाफोरखौ गामसाफोरखौ ओ दायो।
औ।
औ।
बिनिफ्राय
गोदो गोदो गोदायनि आबै आबौ मोननि समाव आबौ आबै‌ मोना मोजाङै माने ओ जि दानानै गावनो गानोमोन आरो बै इन्दिनि ओ दखनाया गाननोबो मोजां मोनो ओमफ्राय आरो बिगुरनि थाखायबो मोजांमोन। जेबो ओ जेबो माने खथि जायामोननो।
ओ
औ। नाथाय आथिखालनि दख'नाफोराथ' गोबां रोखोमनि ओ जेरै पलिस्टार मास्राइस ओ बेफोरबायदि आ खोन्दोंजों दानायखौ आ जों नुनो मोनो। बेफोरबायदि औ बेफोरबायदि खोनदुंनिफ्राय ओ दानाय जिफोरा माने गाननोबो बा रा मोजां नङा आरो गरमथार जोबोद। आरो गाबफोराबो माने खेबसे गाननानै सु बानो गाबफोराबो थाङो।
औ।
औ।
दा बेफोरबायदि नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ दानि ओम बिदिनो पलिस्टारफोरनि बांसिन बानायनाय नुनो मोनो जोंनिया दानि जुगावहाय। ओ आगरफोर खौबो नाथाय आखाइजों सुनाय आगर बायदि जाया आरोना गोदोनि बायदि दानि माखासे मेचिनजों सुनाय आगरफोरा औ। बेनिखायनो ओ बुंनो सानो जे आङो दा नोंथांमोननि ओनसोलफोरावबो नोंथाङा जि दानो रोङो दा नोंथाङाबो?
औ रोङो नोंथां। खालि आङो माने दख'ना फोरखौ ओ दानो नुवाखैबो आरो बेखौ रोङा आरो। दख'नाखौ ओरैनो सिम्पोलफोरखौ रोङो।
औ नोंथां औ। दा नोंथाङा नोंथाङाबो बेबायदिनो जायफोर उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नोंथाङाबो फोरोंलांबानो जाबाय नङा होमबा? फोरोंलांनांगोन औ बेनि फ्राय नोङो रोङैखौ नोङो नोंसिनि आबै आबौ बा आदै मादैनिफ्राय आदैमोननिफ्राय सोलोंनानै लानांगोन आरोना नङा होमबा? सानसे समाव औ सानसे समाव नोंनिनो बे नोंनि रोंना थानाया नोंनिनो मुलाम्फा आरोना।
औ नंगौ
नङा होमबा नोंथां औ दा ओ जोंना समाबो जाबाययानो दा नोंथांजों माखासे जोंनि बर' बर' र' हारिनि जि दानाय आरो हिसान सोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नोंथाङा आंनि आंनि आंनिफ्रायबो खोनानो मोननानै माबोरै मोनदों बेखौ एसे फोरमायहरदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय ओ जि दानायनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आङो मिथियै मिथिनाय मिथियै माने खोथाफोरखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोनदों।
औ नोंथां।
औ
औ बिदि औ नोंथां नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय नोंथां। दे उनाव लोगो मोनलायसि‌ गोन नोंथां बिबदिब्ला दोनथ'लायसै।